औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ ओ नोंथांजों आङो दानदिसे सम रायलायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा ओ दसे सम रायलायनो हागोन न आंजों
औ हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला जोङो सावरायनायखौ जागायदोनि जोङो मोनसे आयदानि सोमोन्दै एसेस सावरायनोसै ओ जोंनि ओ बरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ जोंनि दोरोङारि जानाय होनोब्लाथ गोबां दङ नङा होमबा? जेरै अनला जों दाउ ओंख्रि बा सबायजों साम ओंख्रि बा ओ मा होनो जोंनि एम्फौ लाथा औ नारजिजों अमा एम्फौ लाथा बेफोरनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनोसै नङा होमबा? ओ जोङो गिबियाव सबायजों साम ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा? औ नोंथाङा सबायजों सामुं माब्लाबा संफोरबाय दा न औ जोङो बे सबाय जों साम ओंख्रिया जोङो माबोरै सङो बा माबोरै जायो दा जों बेखौ बबेनिफ्राय मोनो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला फोरमायनोसै।
जेरै जों बिदिनोस। सामखौ हाखर एबा दैमानिफ्राय मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
औ। बेखौ माने जोङो लाबोनानै साननै बा सानथामनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरोना जों। जेन बिनि मैलाफोरा साफ फा जायो बेनि थाखाय जोङो सानथाम। सानब्रै सोमना दोननाय दोननायनि उनाव बेखौ थिखांनानै थिखांनानै बेखौ सायनाय। जायो आरोना नोंथां एस सायनाय जानानै बेखौ। साफा खालामबाय बिदि नो हुंनानै गासैबो मैलाखौ खालामनायनि उनाव बेखौ। ओ एसे सारायाव। एवफ्राम थाव एसे होनानै एवफ्रामना लागनाय जायो आरोना।
औ।
बिदिनो थाव एसे एसे गोबाव औ औ। औ नंगौ नोंथां। बिदिनो थाव एसे होनानै एव फ्रामना लानायनि उनाव बेखौ बोखाङो फिन आरो बेस खारैयावनो जों। गोसो आरो सबायजोंबो जाजायो अनलाजोंबो जाजायो आरो ना। सामुआ। बिदिनो। औ बिदिनो बेनिफाय सबायखौ बे सारायाव हरबाय हरनानै दैखौ इ गोदौ होबाय गोदौ होनानै। जिखिनि मसला नांगौ बेखौ होबाय। खारै होबाय खारै होनायनि उनाव बेखौ एसे सागं। सानाय जायो आरोना। जेन सबाया एसे। गिलियो बिनि थाखाय। ओमफ्राय। सागं सानाय जायो। बेनिफ्राय बिखौ गेब्ले। नायनि उनाव सामखौ हरो हरनानै। बेयाव गोदौनायाव होबाय सामु होनानै जिखनि माने ने संख्रै जि खिनि बानलु जिखिनि मसला मसलि नांगौ बि खिनिखौ होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ औ नंगौ बेखिनिखौ बे
ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ साम' साम' जों सबाइ ओंख्रिखौ जों बेफोरबायदि संनाय जायो नङा होमा।
औ औ नंगौ नोंथां।
मा बा बिलोनिफ्राय हमनानै लाबोयो नङा होमबा। ओ साम'आ जोंहा मोनै रोखोमनि दोङो। मोनसे खिथु गोलाव जाद मोनसे साम' खिथु गुसुंखौ जों साम' दालाय ना माहोनोमोनथाय? साम' लिंग्रि होनो जोंङो ना खिथु गोलावखौ जोङो। साम' लिंग्रि। साम' दालाय बेफोरबायदि बुङो नङा होनमा बेखौथ जोङो बिलोफोरथिं ओमफ्राय जोङो लानानै फैयो बे साम'जों जोङो जुदि साम ओंख्रि जायोब्ला जोंहा जि जोंनि मेगननि नुथाइ बे पावारा एसे बारायो होनना बुङो आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ साम'खौ जानांगौ होननानै बुङो। दा जोंङो सबायना बे जोङो माबेनिफ्राय मोनो जोङो बे सबायखौ जोङो? माबोरैहाय खालामनाय जायो नोंथाङा ओ दे एसे बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां जेरै जों बिदिनो सबायखौ सबायखौ बिदिनो जों फोथाराव फैयो।
औ नंगौ।
फोथाराव फोनानै बिदिनो बियो रज'यो रज'नानै फिन बेयाव गोबां फोनाय जायो आरोना नोंथां जेनबा एम्फौ जानो हायैनि जेनेबा भिटामिन जेनेबा फिथाइ जे बिलायनि बिदि बायदि बायदि जिखिनि माने हासारनांगौ बेखिनि होनाय जायो आरोना नोंथां।
अ बेवहाय औ नंगौ।
बेनि उनाव सबाया एसे रानबा बे बेखौ माने फुनाय जायो जायो आरोना नोंथाङा औ फुनाय जानायनि बेखौ मोनसे ओम साननैसो बे फुनाय जायगायावनो दोनथयो दोननानै बेखौ साननै सानथामनि उनाव मोनसे जों दाननि दाउ माने बे ज खालामनाय जायो आरोना गासै बेखौबो बुथुमनाय जायो। बुथुमनाय जानानै बेखौ नार बिदिनो नायो। ओ टेक्टर एबा गारि टेक्टर फिसाजों बिदिनो जमा खालामनानै नायो नानानै बेखौ सालि फोयो आरो नाग्लियो जेनबा दालायफोरखौ गारनो थाखाय सालिनि जायो जावनोबो औ बिदिनो खालामो खालामनानै बेखौ फोथारनिफ्राय लाना फैनानै नआव
औ।
बिदिनो उलाराव एबा बिदिनो दाथ गोदोनि जुगथ गैला नोंथां दानिया मेसि
औ औ।
बिदिनो मिसिंङाव खौ होयो होनानै बियो माने गथानिफ्राय माने बिदिनो औ गावो आरो गावनानै माने औ औ बिदिनो सबाइ जायो आरो औ। बिदि खालामनानै फोयो आरोना नोंथां। औ जोंनिथिं।
औ औ।
औ औ
ओ जोंथिंबो नोंथां बुंनाय बायदिनो एखे रोखोमैनो सबाइ आबादखौ बेफोरबायदि मावो आरो नों नआ ओ जोंनि सबाइ आबादखौ दा सबाया जोंङो सबाइ आबादखौ एसे उनाव जोंङो सबाइ आबादा जों फोनो जासिगोन बायदियानो बेनिफ्राय फोनानै जोंङो बे सबाइखौ फोना एसे दैज्लां थांहां थांहां जाबा जों सबाइखौ फोनाय जायो नङा होमबा बेनिफ्राय फोनानै जोङो बे सबाइ जोङो मेसें मेसें बोथोराव जों थिखांहैनाय जायो
औ औ नंगौ औ
औ इदिनो सबाइ सबाइ आबाद मावनोथ जोङो बांद्राय ओ खस्थ गैया नङा होमबा ओ सबायाइ आबाद मावनायनि जों ओ माखासे रां आरजिनो हायो फालांगि खालामनो हायो जों सहाय साबाय आबादजों सबाइनि बेसेना जोबोद मोजांना सबाइनि बेसेना एसे बेहा एसे बेसेन दङ सबाइहा ओ जोङो जुदि माखासे जुदि जोङो फोनानै लानो हायो सबाइ आबाद मावनो हायोब्ला जोङो खालामनो हाथाय बाजाराव लांनानै जोङो बेखौ फानहैनो हायो नङा होमबा नखरजों लोगोसे जों नआवबो मोनजाबाय बेनिफ्राय जोङो बाजाराव लांबाय लांनायनि उनावबो जाहोनो हाबाय नङा ओमबा बेफोरबायदि जोङो फालांगि सबाइनि फालांगि जोङो खालामनो बेयो एसे गोरों ओ एसे ओ मा होनो बेखौ गोजौ हायाव जायो बेयो ना? एसे गोरान जायगायाव बिनो बांद्राय दैनिबो गोनांथि जाया एसे अखा हाब्लानो जायो आरो बे सबाइ आबादा बिदिनो जोङो सबाय आबाद मावनो थाखाय जोङो हाखौ जोङो मावग्रोना लांनांबाय नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां
जोङो मोसौ बा ट्रेक्टरफोरजों दानियाथदो मोसौजों मुगायाव जों मोस नुनो मोनला होना
औ औ नोंगौ
मावसो जोङो हालेवोमोन गोदो समावहाय जोङो ओ फुङावनो ना फुङावनो सिखारग्रो मोना मोसौ हालिहोलाङोमोन ना? फुङावनो ओ हालेवनानै फुरा जोङो जिबाजिबा जिसे बाजियालासेै बा जिनै बाजियालासे जों हालेवोमोन हालेवनाय जोङो बिदिनो बिदिनो माखासे हाफोरखौ जोङो गोबां खस्थनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो बिदि हालेवोमोन आरोना हालेवनानै जों आबाद मावोमोन मोसौजों नांगोल जंगाल लानानै मोनो आरो दानिया बेफोरबायदि नंला जोङो दानि जुगाव समनि आंखाल ना जेसेबांनो जोङो थाब मावखांनो हायो एसे एसेबांनो जोंनि थाखाय मोजां बे हिसाबै जोङो दाना ट्रेक्टरफोरजों हालेवनाय जायोना ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोङो जि जोङो मोसौजों हालेवयोब्ला ओ जोंनो बा माखासे समनि गोनांथि जायोमोन ना सानसे साननै बेफोरबायाददि नांगौ जायोमोन बेखिनि समखौ जोङो एक घन्टा बा आदा घन्टानि गेजाव जों एवखांजोबनो हायो नङा होमबा? दसे समनि गेजेरावनो जोङो माखा माखासेखौ एवनानै लानो हायो बेबायदिनो ट्रेक्टरजों हालेवबाय हालेवनानै जोङो हाखौ एसे ओ गुरै ओ माबा खालामबाय ना मोनहोबाय हाखौ एसे मोजाङै एवनानै गुरै खालामना लाबाय बेनिफ्राय जि जोलै सबाइ बिदानखौ जों ननिफ्रायबो खालामनो हायोबा जोङो हाथायावबो मोनो बिदि लाबोनानै जोङो सबायखौ फोनाय जायोना ओमफ्राय ओ फोनानै होनानै जोङो मा ओ बिदिनो जेब्लानोखि बे सबाया लासै लासै देरबोहोलांगोन ना जोङो बेयाव माखासे लानांगौ जायो बेराफोर होनांगो जायोना मोसौ बोरमाफोरा जेबो आबादखौ -' खहा खालामनो हाया बिदि जोथोन लाबाय जोङो माखासे नांगौखिनि हासार बा मुलिफोरखौ जोङो होनाय जायो जाहाथे जोंनि आबादा मोजां जायो ना बे-बेफोरबायदिनो ओ जोङो जेब्ला देरबाय देरनानै जोङो बेखौ जोङो सबायाथ मोनसे ओ मा होनो लाइफां ना मानलाग्रा रखमसो नालाय ना बे मोनसे बेहा फिसा फिसा फिसा बेगर दोङो ना फिसा फिसा बेफोर थायो बेहा बिदिनो मानलानाय एसे मानलानाय मानलाबोथारा मानला हांनाय बायदि नङा होनबा एसे गोसोम गोसोम मानलानानै थायो आरो बेनो बेनो ओ जेबो बैसां बा बेफोरबायदिनि गोनांथि गैया जेबो
औ औ नंगौ
जेरै जेरै फोना होयो ओरैनो रजनानै बियो थायो आरो न बेनिखायनो बांद्राय खस्थ गैया जे खस्थ जोंहा फुनाय समाव एसे जोंनो मानसिनि नांगो जायो बेनिखायनो जोङो बिदिनो फुनानै आबाद मावनानै जेब्ला जोंहा आबादखौ जोङो जेब्ला बे सबाइ आबाद बोखांनो सम जायो अब्लानिया जोङो बोखांबाय आंस एनो नोंथाङा जे दानि बुंनाय बायदि जोङो बे बेखौ मारा होननानै जायोना मार होननानै जोङो बेनि जि फिसा फिसा फिसा बेगर बेखौ जोङो दिखांनाय जायो आरो जोङो माखासे जोङो बे सबाइनि जि जाबोरफोरखौ जों गारनानै बेखौ सालि हनानै जोङो बे सबायखौ मोननाय जायो आरोना बेफोरबायदिनो जों सबा-सबाइ आबाद बेखौ मावनानै जों बेफोरबायदिनो जायो ना जोङो हाथाय बाजाराव फानहैनो हायो। जों नआव जायो बिनो माखासे जोङो सबाइखौ नाजों नाफोरजोंबो जानो हायो बा जोङो सामजों सबाइ जोंनि गुबै ओंख्रिखो जों सबाइजों जायो होमबा सामजों बांसिन साबसिन जायो आरो नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
सबाइ जानो होनबा साबसिन आरो साबसिन जायो सामजों सबाया बेनिखायनो जोङो बे साम'जों सबाइखौ जोङो ओ मोनसे ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै सायखना लायो आरो नङा होनबा औ बेफोर बायदिनो औ औ औ नोंथांजों माखासे जोंङो दोरोंयारि जानायनि सोमोन्दै सावराय मोननायनि गोजोननाय मोनदों